हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों औ नोंथाङा फ्रि दंबा?
ओ दाथ' आङो ओरैनो फ्रियैनो दङ नै जिरायनानै
औ
बिदिबा नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां दायो आंथ' फ्रियैनो दं नालाय सावरायनो हागोन।
औ औ बिदिब्ला ओ औवानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां औवानि बागै एसे फोरमायग्रोनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन
औ
आं नोंथांनो औवानि सायाव एसे फोरमायनो सानदों।
औ औ
ओ औवा होनोब्लाथ' जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां? औ जों औवानिफ्राय जेरै जोङो न' बानायनायावहाय जों गोबां खामानिफ्राव जों बाहायो।
औ
जेरै जोङो औवाजोंहाय जोङो दिडिजाइन डिजाइन बे दिनो बेरा हेबनानै साथा बेरा हेबनानै जों
औ
बिदिनो न' लुनायावहाय इन्जुर होनायाव जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जों बेबायदिनो खुन्थिया गायनाय एबा बेबायदिनो उखुम मुरा होनाय बेबायदिनो थिंखा सिथाबनायफोराव जोङो बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना औवाखौ आरो औवा खौ जों नायोब्लाथ' जोंहा बिबदिनो बेलेग बेलेग रोखोमनि औवा दङ। जेरै औवा बुरखाा होनो औवा गुब औवा गुबै होनो आरो बायदिसिना रोखोमनि दंबावो ओ बेफोरखौ माने बाहायो आरो जों औवाबुर खा जों बांसिन बाहायो होनोब्ला जों बे बिदिनो खुन्थिया बनायनाय याव। मानो होनोब्ला जोङो ओ मजबुत एबा बेबायदिनो थाग्रा जायो नालाय औवा बुरखाया बे बेखौहाय जोङो बेबायदिनो खुन्था फसंनायाव बाहायो आरो
औ
ओमफाय जों बांसिन औवा बै गुबैखौहाय जोङो बेदिनो बेरा हेबनाय बै फोराव बाहायो। आरो जों औवाखौहाय आबाद मावनायावबो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा आबाद मावनायावहाय जेरै जोङो बेरा दुमनाय जेरै मोसौ बोरमा हाबनो हायिनि थाखाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो दाबो बेबायदि खौ जों नुनो मोनो होनोब्ला औ आरो बेबदिनो आबाद मावनायावहाय गोबां बैसां बनायनाय जेरै जिंखा मैगं गायनाय गिदिर लाव बेफोर थाइबें गोबां बायदिसिना रोखोमनि मैगं थाइगं गायनायावहाय बे औवाखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ औ नोंथां।
आरो जों औवाजोंहाय बेबायदि ओ जों सिफुं सिफुंखौ मिथिखायो जानांगौ नों
औ औ नंगौ।
औ बेखौ जों औवाजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि ओ रोजाबग्रा एबा देंखो गोनां बेबायदि रोजाब ग्रा औवाजों बननायखौ जों नुनो मोनो जोबोद माने जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि होननानै जों बुंनो हायो आरो ना औवाखौ
औ
आरो औवानिफ्राय जोङो बिबदिनो लेखा जोंथ' लेखा बयि बननायखौ जों नुनो मोनो। दायो औ दायो जोङो बेफोरखौहाय जों मेचिनाव होनानै जोंबो बिदिनो औवाखौ लांनानैहाय जों बेनिफ्राय जों गोबां बिदिनो लेखा बनायनानै जों दा फरायबाय थानाय जिथु लेखाफोर बेफोरखौ जों बननायखौ जों नुनो मोनो दायो।
औ
माने टेक्न'ल'जिजों बावनाय जानाय गोबां बेफोराव मुवाफोरावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो औवाफोरखौ
औ।
आरो बेफोरबायदिनो गोबां सियारफोर
हुम।
बेफोरबायदि औवाजों डिजाइन डिजाइन बननायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन आरो ना नोंथां। आरो बेबायदिनो गोबां ओ मुवाफोर जिथु बाहायजाग्रा ओ सेन
औ
एबा बेबायदिनो खबबाय जेखाइ सानद्रै संख्राय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना बानायनायखौ औवाजों
औ-औ
हौवाजों बेबायदिनो समायना गावसोरनि रोंगौथिखौ लानानै बेबायदिनो हेबनानै मोजां मोजां बानायनायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला बेफोर जोंनि खामानियावहाय जोबोद गोनांथि, ओ बे बेफोरखौ हेबनानै एबा बनायनानै बेबायदिनो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो हाथाय टाउन सहरफोराव।
औ।
बेफोरजोंनो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो औवाखौ बुंनो थाङोब्ला जों बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर ओ दालां लुनाय एबा बिल्डिं लुनायफोराव गोबां औवाफोरखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
मानो होनोब्ला बे बिल्डिं लुनायफोरावहाय जोबोद गोनांथि जायो औवाया। जेरै जों साद दालाय होनाय एबा बिद दिनो खुन्था पस बनानै जों औवाजों सुंथानो गोनां जायो मानो होनब्ला बे फोराव' जों बायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ आरो बेबायदिनो जों औवानिफ्राय जिथु जोङो ओं-ओंख्रि जानो हाय जों औवा खौहाय जेरै औवा गोरलै अबाव मेवा-मेवाइखौहाय। जों बे औवा मेवाइखौहाय बेदिनो ओ गोबां जों अनला ओंख्रिफ्राव जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंना बे औवा मेगवाया जोबोद गोथाव जानो थाखाय।
औ।
औ आरो बेखौहाय जोङो बेदर बायदिसिना रोखोमफ्रावहाय होनानैबो जों जायो।
औ।
आरो औवाखौबो गोबां बिबदिनो फालांगि खालामो आरोना नोंथां। बेबायदि टाउन सहरफ्रावहाय गोबां औवाफोर थाया नङा होमबा, बेफोरावहाय बिदिनो फालांगि खालामहरो माने दायो औवाफोरनि बेसेनाबो जोबोद ओ गोसा जानानै फैबाय। गोदोनिफ्राय थ' गोदोथ' बांद्राय बेसेन गैयामोन दायो गोबां माने बिदिनो बेसेन गोसा जानानै फैबाय। ओ मैल्य गोनां जाना फैबाय औवाफ्रा ओंखायनो जों बे बेफोर जोंनि नांगौफोराव बाहायो आर ना नोंथां।
औ औ।
जों जोंनि खामानिफ्राव गोबां खामानिफ्राव जोङो औवाफोरखौ बाहायनाय जायो।
औ।
बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा जोबनो थाङा नोंथाङाबो एसे बेनि सायाव फंनैसो एबा बिबुंथिखौ लाखिनो हागोन नामा?
औ उम आङो ओ औवानि औवाखौथ' जोंनि जिउआव जोबोर गोनांथार। नोंथां औ। औवाखौ जोङो जोंनि गासैबो बिथिङावनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै जेखाइ खबाय बायदिसिना हेबनानै जोङो बेफोरखौ फाननोबो हायो आरो जोङो जोंनि नांगौ खामानियाव बाहायनो हायो आरो नोंथां आरो बे- फोरनिफ्राय जोङो रांबो बुथुमनो हायो जायफोरा रोंगौ बेफोरो हेबनानै। बिदिनो औवाखौ जोङो
बाथौ बेरा दुमनायफोरावबो होनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ सैथो नोंथां
औ बिदिनो नोंथाङा होननाय बायदिनो औवाखौ न' बेरा बानायनाय लामा बेरा बानायनाय बेफोराव बारि बेफोराव होनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो औवा औवाखौ जोङो बन हिसाबैबो बाहायनाय जायो जे औवाया औवाया जुदि रानोबा बेखौ जोङो बन हिसाबैबो बाहायनाय जायो आरो बिनि मुराफोरखौ जुदि ओरैनो थायोबा बेफोरखौ जोङो बांसिनखौ नुयो आरो गोजां बोथोराव अर सायनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ औ नंगौ सैथो
औ बिदिनो औवाया जोंनि जिउआव जोबोर गोनां आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो औवाखौ जोङो जोंनिफ्राय गोबाङानो बा बायनानै लानानै थाङो बायनानै लानानै बेखौ फेक्ट'रिफोराव हैनानै बेनिफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो लेखा बिजाब बायदिसिना बानायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
बिदिनो नोंथां एसे फोरमायबावनो हागोन ना औवानि बागै
औ हागोन हानायाथ' औ जोंनि थांना थानाय समावथ' औवाया जोबोद गोनांथि नङा होमबा नों
औ औ नंगौ
जों माने जोङो माने सानफ्रामबो बाहायबाय थानांगौ जाखायो जेरै जोङो न' लुनायावहाय जोंहा मालाबा समावहाय औवायाथ' सेवलाङो नालाय नोंथां औ जों बेखौ माने गायसनफिननांगौ जायो जोङो नायफिननानैहाय बेबायदि बिदि जों बेराफोरखौ गायफिननांगौ जायो आरो
औ
आरो नोंथाङा जोंहाथ' गोदो गोदाय बेबायदि उम जोंहा बिसनाफोर फालेंफोरा औवानिसो जायोमोन नङा होमबा गोदोहाय बेफोरखौहाय बानायनाय जायोमोन आरो औवानि
औ
आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमफोराव बाहायनाय जायो जिहेथु बेबायदिनो बोरला बानायनायावबो बाहायनाय जायोमोन गोदोहाय जों नुनो मोन्दों।
औ औ।
औ आरो नोंथां होननाय बायदि। ओ बन बनखौथ' जोङो जन खायसे जेरै। औवा बन जेतु मानसिफ्रा औवा बननिबो फालांगि खालामो नङा होमबा नोंथां माने बेबायदिनो। गुबुन जायगाफ्राव एबा हाजोफ्राव लायनानै बेबायनो जोबोद। खस्थ' खालामनानै जों फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोन्दों औवानि सायाव एबा औवा गो थांखौबो लाबोयो फारसे औवा ओ बेबायदिनो राननाय। बेफोर बनखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनो ब्ला जोङो गावनि जिउ खुंनो थाखाय एबा राहा खालामनो थाखायथ' जोंङो। ओ बेबायदिनो खायफा खायफा फालांगि खालामनांगौ जायो जोंहा।
औ।
औ आरो नोंथां होननाय बिदिनो बन। फ्रा जोबोद बे औवानि बनफ्राबो जोबोद मोजां जोंनि। ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायजायो। ओ आरो बेदिनो गोजां बोथोरफ्राव जों अर सायनायाव जोबोद बाहायो औवा बनखौ। आरो बेबायदिनो नोंथां जोंहा रेस्टुरेन्टफोरावहाय जोबोद। समायना समायना औवाजों बनायनाय डिजाइनफोरखौ आं नुनो मोनो आरो। नोंथां जोंनि बे खाथि खालानि ओ ओनसोलावहाय। बिबादिनो जों बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों।
औ।
गोबां बिदिनो डिजाइननि।
औ।
बेनो आरो गोबां जों। नुनो मोनो जेरै बिसिनायावहाय जोङो। मुस्रि सोंनो थाखाय बिबादिनो ओ लावथि बनायलाबायनानै जों होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबादिनो खादाबो हेबनायखौ जों नुनो मोनो खादा खबाइ। गोबां बिबादिनो दाउफोर दोननो थाखा एबा दाउखौ बिबदिनो दाउदै दैहैनो थाखाय माबा मोनसे बेब'हार खालामनानै होनाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। बुंनो थाङोब्लाथ' जोबनो थाङा नोंथाङा आंनो बेबायदि। दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ गोजोननाय थाबाय नोंथाङाबो आंनो बेबायदि रोंगौ थि दसे सम होनायनि थाखाय।
औ औ।
औ।
औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय ओ। मिथियैखौ। मिथिना मोननानै औवानि बाहायनायफोरखौ मिथिना मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ औ दा जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ दे होमबाना नोंथां औ दे।